हेल' औ।
औ नोंथां खोनाबायना?
अ खोनादों।
औ औ ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
हागोन दे।
औ दे नोंथां। ओ दा होनबा जोङो आमथिसुवानि सायाव एसे सावरायनोसै
अ सावराय ।
औ औ ओरैनो जों आमथिसु वा होननानै मोनथि ओ बुङोब्लाथ' जों आमथिसुवानि दिनाव ओ बोसोराव जानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ जाजेनो नङा होमबा नोंथां?
अ नोंगौ
औ आरो आम थिसुवा जोंनाव मोनसे बर' गामि बर'आरि धोरोमाव मोनसे जे नेमखान्थि दङ जे आमथिसुवानि सानसे सिगां जोङो गामियाव थानाय हाग्रा बंग्रा बायदिसिना फिफां लाइफां दाननांगौ दंब्ला जों बेफोरखौ दानस्रांनानै साफा खालामनानै जायगाखौ साखोन सिखोन खालामना लायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
औ आरो जोंनि बर'फोरनाव ओरैबाय फोथायनाय दङ जे जों आमथिसुवा खालि सिखा जों बायदिसिना दाननो मोना ओमफ्राय आ खदालजों हा जावनो मोना आबादारिफोरा आबाद फोथाराव आबाद मावनो मोना बेफोरबायदि गोदोनिफायनो दोरोङारि सोलिबोनाय नेमखान्थि बेफोरो जोंनि दासिम सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
औ नोंथां दा आमथिसुवानि सायाव आं बेफोरल बाथ्राखौ मिथियो आरो नोंथां आरो नोंथाङा आरो बिनिफ्राय बांसिन मिन्थियोबा नोंथाङा अन्नानै एसे फोरमायदो
आमथिसुवनि बागैथ' जों बेखौनो बुंनांगोन बे दा जों दा बे मासआनो आमथिसुवा सोलिगासिनो दं बे आमथिसुवायाव जों आमथिसुवा जायोबाथाय हाग्रा फुनो मोना न' बां लिरनो मोना
औ नोंगौ
उम बिनिफ्राय दुब्लि फोथाराव माइ गायनो मोना।
नंगौ नोंथां।
उम। आमथिसुवाया बिदिनो माब्लाबा। सानब्रै मालाबा सप्तासे थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बोसोर लायै बोसोरा।
औ।
बे मिथिसुवा बायब्लासो न' बां लिखांनानै दुब्लिखौ। फ्राव माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बियो आगोल जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे। मेम आरो औ। बे नेमखौ जों दासिमबो फालिबोनायखौ नुबोगासिनो।
औ।
आरो फालिलांबाय थागोनखौ जों।
बे आमथिसुवाया। औ नोंथां बे आमथिसुवादि जायो बे ओरैनो मा मासाव आमथिसुवा जायो बे।
आमथिसुया दा आसार मास। औ आसर मासाव जायो।
औ।
आमथिसुवायाव थाइजौ खान्थाल जासिगोन।
औ।
उम उम आरो।
फुवा नांनानै थांबाय नङा होनोमबा नै साननैसो सिगां माने। ओ। ओरैबायदि जोंनाव ओ आं खोनानायाव माने बर'फोरनि धोरोमारि नेमखान्थि दङ जे। न'खराव फुजाफोर होआब्ला जोबोद। थाइजौ खान्थाल बायदिसिना ओ नासपथि आनारस। बायदिसिना फिथाइ सामथाइफोरखौ जों ना ओ। आम्थिसुवा नाङागौमानि जोङो जानो मोना। बेखौ होनानै जोंनाव एसे फोथायनाय दङ नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थि दङ। ओ बेफोरबायदि नेमखान्थिया मा दासिमबो सोलिबाय थायो नामा नोंथां।
ओ आगोलनि बायदि ओहो बिदि बाराद्राय गैलिया। दुब्लि फोथारावबो माने जों आम्थिसुवाबाथाय आगोलनि समाव दुब्लि फो फोथाराव थाङामोन। न'आवनो थायोमोन दा आमथिसुवाबा दो ओरैनो साननैस सानथामसो थानानै दुब्लि बोथोराव हालेवनाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय। आरो फिथाइ फाफोरखौ हान्नानै जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
नोंगौ नोंथां। ओ ओं औ नंगौ। आङो नुदों नोंथां आम्थिसुवानि सानसे सिगां। माने बोसोरफ्रामबो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो। जों उन्दै उन्दै समनिफ्राय नुनो मोनदों आम्थिसुवानि सानसे सिगां। राज्योनि बयबो सुबुंफोरा ज' ज' ओंखारनानै माने गामिनि। हाग्राफोरखौ दानस्रांनाय गामिनि माबाफोर ओ गामियाव। होन गामिनि बाथौ थानसालिफ्राव गामिनि बाख्रिफ्राव। माबाफोर खामानि मावनांगौ दंब्ला आम्थिसुवानि सानसे सिगां बयबो ज' ज' ओंखा ओंखारलायनानै खामानि मावनायखौ आं नुबोदों आरो नोंथां। ओ आरो बेफोर बे गोदोनि आं जा नुबोनाय। ओ आम्थिसुवानि सानसे सिगां। ज' ज' ओंखारलायनानै खामानि मावबोनाय बेफोरो मावनाया दासिमबो जोंनि ओ धो बर' धोरोमाव सोलिगासिनो थाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां।
आरो जोंनि बे जोंनि बे ओनसोलाव दा आम्थिसुवानि सानथाम बा सानब्रैनि उनाव गामि गामि माने ओ लामाखिनिनि हाग्रा बंग्राखौ जों दानस्र'नायखौ नुनो मोनो आरो जमा जमा माने
दा बे ओ आम्थिसुवा जानाया नोंथां।
उम।
ओ बियो जोंनि बर' समाजावल' आम्थिसुवाखौ खालामनाय जायो। ना गुबुन समाजावबो गुबुननि समाजावबो बे आम्थिसुवाखौ फालियो।
आम्थिसुवाखौ ओम जोंनि बर'। आरो एसामिसफोराबो फालियोदां।
बेनिफ्राय बेलेगखौ फालिनाय नुवाखै आं।
बेफोरनि बागै बारा गियान गैया नालाय नोंथां ओंखायनो नोंथांनाव सोंनाय जादों।
ओम दा जोंनि बरफोरा आरो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय नालाय बे मोनसे एंगारनो हायै जानानै थाबाय आरो।
औ।
मान फोथायनायनि गेजेरजोंसो जों मोननो हायो नालाय।
नंगौ नोंथां ओ नोंथां जोंनि गामियावथ' गासिबो जाग्रा फिथाय सामथायखौनो मोनो खोमा नङा होमबा नोंथां?
बिदिनो नखर लायै न'खर सोरनावबा दं सोरनावबा गैया आरो।
औ दा बेबायदि आमतिसुवायाव नोंथां आमथिसुवा जाखालि बय जों आं गोदो आबै आबौमोननि समाव नुबोनायमोन गामियावहाय। माने आमथिसुवा बोथो जेराव माने न'खरजों ज' ज' बैनि न'खर बैनि न'खर थांलायनानै फिथाइ सामथाइ जालायनाय ओ हाबाफारिफोरखौ आं गोदो उन्दै समाव नुबोदोंमोन आरो। नाथाय आं दानि जुगाव माने बे आमथिसुव खालि जोङो ज' ज' ओंखार खारलायनानै सोरनिबा न'खराव बा लोगोनि न'खराव बा ओ गामिनि बबेबा मोनसे न'खराव हाबलायनानै बिदि फिथाइ सामथाइ जानायखौ आं नुनायखौ एसे खम नुनो मोनबाय आरो नोंथां, बेखौ माने नुनोनो थांदिया होननानै बुंजायो। जाे आमथिसुुरयाव माने गाव गावबा गावनो न'खरावल' गाव गबागाव न'आवल' फिथाइ सामथायाइ लाबोनानै जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो दा नोंथां दा नोंथांमोननि गामियाव बैफोरो गोदोनि जेनेबा ज' ज' ओंखारलायनानै सोरनिबा न'खराव बा ओ लोगोफोरनि न'खराव थांनानै फिथाइ सामथाय जालायनायखौ दासिमबो नुयो नामा नोंथां?
दा जोंनियावबो खमायजोब्बाय साफा सानै इदिनो थांलाय फैलाय खालामनानै जायो आरो लिंहरबा फैयो।
औ
लिंहराबा फैनो नागिरा बेफोरबायदिखौ जों मोनो दानि सो ओ दानि जुगाव जों बर' माहारियाव बैफोरखौ नुनो मोनसै। उम दा आमथिसुआ उम आमथिसुवा होनबाथाय बेनो ओ जा नोंथाङा बुंलांबाय बेनो आरो नोंथां। दा बेफोरनि बागै आरो नोंथाङा माबोफोर बुंबावनो सानो नामा?
ओ आमथिसुवायानो जाहैबाय फिथाइ सामथाइ जानायनि बोथोर नङा होमबा नोंथां?
अ
ओ आमथिसुवा जाखांनायनि उनावनो फिथाइ सामथाइनि ओ बिबाङाबो फिफांफोराव खमाय लाङोना नोंथां?
खमायलांङो।
औ मोनो आरो गोदोनि दिनाव जों नुयो आमथिसुवा जायागौमानि ओ फिफांनि फिथाइफोरा मोना बौबा ओ ओं बबेबा फिथाइनि फिथाइफोरा गोथाङैनो थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल सम जायैनि सिगांनो फिफांनि फिथाइफोरा सिगां सिगां मोनफ्रुजोबनानै गोलैनाय मोनफ्रुजोबनानै थानाय मोनजोबनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
माने गोदोनि समाव बांसिन आन्थि आमथिसुवा जाखांनायनि उनावसो थाइजौ फिफांनि फिथाइफोरा बबेबा आनारस फिथाइफोरा आमथिसुवा जोबनाय लोगो लोगो आमथिसुवा नांनाय लोगो लोगोनो मोननानै जाहैजानाय समखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानिया नों बो थोर जायैनि सिगांनो माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जों मोनफ्रुग्रोनानै थानाय मोननानै थाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो नंगोना नङा नोंथां?
नंगौ आरो
माने सिगांनि बोथोरजों आरो दानि बोथ थोरजों मिलायलाया नङा होनबा नोंथां गोदोनि ओ आबहावा आरो बोथ थोरा गोबां आ आलादामोन आरो दानि आबहावा आरो बोथोरा गोबां आलादा जानायखौ जों नुनो मोनबायना नोंथां? माने ओ गोदो जेनेबा नों सुबुं अनजिमायाबो खममोन। फिफां लाइफांफोराबो गोबां दंमोन फिथाइ सामथाइनि फिफांफोराबो गोबां दंमोन। बायदि बायदि रोखोमनि फिफांफोरा गोदोनि समाव बांसिन दंमोन आरो नाथाय जों दा आथिख खालाव माखासे गोदोनि जों उन्दै समाव नुबोनाय फिफांफोर ओ फिथाइ सामथाइनि माखासे फिफांफोर बेखौबो जों बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला बबेबा मोनसे गामियाव थाङोब्ला जों बैफोर फिफांखौनो मानि नुनोनो थांला। नङा होमबा नोंथां ओ नंगौ नोंथां आरो आं गोदो जों नुबोनाय जि जायगायाव फिफां लाइफां दंमोन जि जायगायाव हाग्रा बंग्रा हाग्रा बंग्राफोर दंमोन बैफोर जायगायाव माने जों दा थांनानै नायहैफिनोब्ला माने नुयो जे बेयाव गासिबो न'सो जानानै थाजोबनायखौ। सुबुं अनजिमाया थाहैजोबनायखौसो जों नुनो मोनो।
उम
नंगौना नोंथां?
नंगौ
औ दा आमथिसुआ औ बुं नोंथां।
ओ होनबाथाय जों गासैबो न'खरनि न'खरनि सिलायाव जा बारियावनो जा थानाय हाग्राखौ माने दांबाथाय सुवा नाङो होननानै आमथिसुवा खालि दांनाय जाया आरो बिफां फिथाइफोरखौ।
औ
आरो बिदिनो गामिनि रायजोफोरा बे आम थि सुवानि उनाव आमथिसुवा बायखांनायनि उनाव
औ औ
हाग्राफोरा जाहाथे बिदि ओ गोजौ गोजौ जाया होननानै थि सुवा खालि माने जमा जमा दाननाय मोनसे नेम दं आरो। गोदो निफ्रायायनो दासिमबो बेनिखायनो जों
बे नेमा दासिमबो सोलिगानो दं ना नङा होमबा नोंथां?
औ आरो बाथौसालिफोरावबो उम बाथौआरिफोरा ओ आमथिसुवा नाथाय जों साथि फोजोंनायखौ नुनो मोना सुवा जायो होननानै बेखौ मोनसे
दा नोंथांनिफ्राय आमथिसुवानि बागै ओ मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
नंगौ
जोंहा दा नै समाबो जाना फैबाय नोंथां नङा होमबा जों उनाव आरो फिन सावरायफिनसै ना नोंथां।
दे नोंथां।